हेल' हेल' औ खोनाबायना नोंथां? औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा एसे ओ औ माने खरायै बुंनो हाबावगोन नामा माने औ फिसा फिसा खोनाफैदोमोन। औ ओहो औ औ औ हागोन जोंबा औ खोनादो खोनाबाय
औ अब्ला जोङो दा मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ जों दा माने ओ जोंनि गोदोनि बर'फोर बा दानि जोंनि बर'फोरा मा रोखोमै माने जाम्फै हाखरफोरनि नाफोरखौ हमनानै जाबोदों बा मा मा आदब खायदाजों हमबोदों जों बिनि सायाव सरायसोन नङा होमबा नोंथां? औ खोनादों दा नोंथां? औ जों ओ होमबा दायो जागायसै ना होमबा नोंथां?
औ औ
औ होनबा आंनो जागायसै ओ ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय जाय औ माने बेफोर मोनसे जोंनि जिउ खुंनायाव मानि मोनसे ओ ना हमनानै जाबोनाया जोंनि बर'फोरनि बर'फोरनाव गोदो गोदायनि समाव मानि मोनसे मैखोम बिफाव लाबोदों होननानै जों बुंजागोन आरोखि नोंथां औ बिदिनो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय माने गोबां आदब खायदाफोर दिहुनना लादों आरोखि ना हमनो थाखाय जेरै बिदिनो औ सेन सानाय ख'खा सानायनो औ साइरास थानायनो बायदि बायदि आदब खायदाफोरजों मानिे जों ना हमनानै जाबोनायखौ जों नुदों आरोखि दाबो दं नोंगौ बे आदब खायदाफ्रा औ जेरै जों खखा खखा होननानै बुङोब्ला ब्ला जों बे मोनसे जाहैबाय औवा जों बानायनाय मोनसे ना साग्रा फान औ बिदिनो खुगाखौ माबारै बानायो होननानै बुङोब्ला बिदिनो बिदिनो फास सय फुटसो मोनसे गोलाव औवा एसे गिदिर बेखौ जों हास'नानै लानानै आर बिनि मा मोनसे साइडखौ जों सिखाजों दान फिसा फिसाजों दानफ्लेनानै ससेखौ जों आरदायै दानखावनानै दोननाय जायो आरोखि बाहाय जों खाथुमनानै माबा मोनसे बुस्थु जाहाथे गावैनो जेनखौ दोननानै बे जे जे जे साइडजों जों औवाखौ दानखावदों बे साइडखौ जों माने आरामनो खुगा बादि आराम माने गल हेबनानै लानाय जायो आरो जों बेफोरजोंहाय बेखौ जोङो बे खखाखौ बिदिनो अबेबा जाम्फै अबेबा दुब्लिनिफ्राय बोहैनाय गाहाय फारसे बोहैबोनाय दैयाव जों सानानै दोननानै दोननाय जायो बेफोरो आदब खायदाजों माने जोंनि गोदो गोदायनि माने आबै आबौमोना बेफोरजों जों ना हमबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों दासिमबो गामि ओनसोलफ्राव जों बेखौ नुयो आरोखि लोगोसे बिनि बिनि अनगायैबो जेरै सेन सानाय सायरा सानाय बेफोरबायदिनो आरोखि गुबुन गुबुन आदब खायदा औ औ औ औ लोगोसे बिदिनो माने खायफा खायफा माने मुसारिफोरखौबो माने साथेनानै ना हमबोनायखौ बेखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ औ लोगोसे बेनि अनगायैबो जों मोनसेखौबो जों रायखांबावनांगोन बेनो जाहैबाय जेब्ला मेसें बोथोराव दैया हाखर हालाफोरनि दैया रानलाङो अब्ला जों दै एसे गिदिर। खौ जों आलि बादि खोथेनानै माने जों गामला बा थोरसि बा बाल्थिंफोरजों सारनानै माने जों बेफोरनि नाफोरखौ जों हमनानै जाबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथाङा लोगो आरो बेफोरो नाफोर नाफोरखौ हमनानैनो जोंनि माने ओ गोदो गोदायनि आरि ओ जोंनि आबै आबौमोना माने बेफोरो नाफोरखौ हमनानैनो माने बाजाराव फानहैनानै माने गाव गावनि न'खरखौ माने खुंबोदों। आरोखि बेफोरबायदि मानि ना फाननानै मानि गावनि न'खरखौ खुंबोनायखौ जों दासिमबो मानि माखासे गामिफोराव थांबा मानि जों नुनो मोननाय जायो आरोखि जाय मानि एसे दासिमबो मानि ओ ग'रिब थाखोआवनो दं जों बिसोरखौ दासिमबो बेबायदि खामानिखौ जों मावनानै जानायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमै ना हमनाय जायो ओ आरो मारै मारै हमो जों नों नोंथांङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आरोना ना हमनायनि बेलायावहाय बांसिनैनो दाथ' दैज्लां बोथोर नंङा होमबा ओ दा दैज्लां बोथोरावहाय
बोथोरावहाय ओ-ओ जोंनिया औ गामिनि जे हौवाफोर आरो ना बिसोरो ओ जे जे मोनसे गिदिर जे ओ गुलि खानानै जे बानायो ना?
बे बेजोंहाय दैमाफोराव आरो दैया जेब्ला ओ लोमनानै गिदिर जायो गिदिर जाबोयो लोमबोयो बैफोरबायदि दैमाफोरावहाय जेजों सारनानै नाफोरखौ हमनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि
बेेबो जोंनियावहाय फासि होनो जाय
बेखौबो सानाय जायो ओ बेफोरावबो नाखौ सानानैहाय ओ नाफोरखौ बोखांनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो ओ फिसा फिसा जाम्फैफोर बोहैनायावहाय ओ सेनफोर खौहाय होथेनानै बा साथे
साथेनानै नाफोरखौ हमनाय जायो।
दा माइ गायबायानो अब्लाबो माखासे माइ गायै जायगाफोरावहाय ओ दुब्लिफोराव बा ओ फिसा फिसा हाख'रफोर बिलोफोर थानायावहाय जेखायजोंबो गुरनानै ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों। थां खोनादों।
औ नोंथांनाव आंङो मोनसे सोंथि खालामनि?
औ औ।
औ नोंथांङा जे होनदोंमोन ना दहायो ओ माबा सानाय होन्दोंमोन ना?
खखा। ओ जेंखाय ना माबा मोनसे बुंदोंमोन नामा नोंथांङा? अ सायरा फायरा होननानै बुंङो आरो बे जोंनि जायगाजों
सायरा सायरा औ सायरा जे होन्दोंना बे बे सायरा होननायखौ आंङो मोजाङै मिथिया नालाय नोंथांङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा? बेजों
फोरमायथिनो हागोन नामा बे माबोरै नाखौ ह'मो? औ बेखौवहाय माने गुबुन गुबुन दै गुबुन गुबुन बुंङो आरोखि नोंथां माने बेखौ जोंनि जायगायाव सायरा होननानै बुंङोमोन आरोखि मानि बे मोनसे माने नाफोरनि खुगा बादि मोनसे बे माने खखाजोंनो एखे आरोखि नाथाय बेखौहाय एखफुटसे गोलाव गुवार बानायो। बिदिनो देर फुट सो गा बानायनानै बे वा खाासिखौ बै माने नारेंखलनि ओ हासिब बानायनाय बायदि जों फिसा फिसा फिसा सैना लाग्रोयो आरोखि औ बेनिफ्राय जोङो मानि औ औ बिनिफ्राय जों बेखौ बे खौ लारि हेबनाय जायो आरोखि औ गाहायाव मोनसे गोजौआव मोनसे माने गोजौनि बाहागोखौ बेखौ माने जोंनि एसे गुसुं हेबनाय जायो आरोखि नोंथां औ हांसो खुगा बादि आरोखि बे बिदि साग्राया नोंथां औ बेजों सेम आरोखि हांसो खुगा बादि दा बेखौ बेफोरजों ना हमोमोन आरोखि नोंथाङा। लोगोसे बिदिनो जों मोनसे ओ अब्ला औ ओ मोनसे माबाखौ जों राय अब्ला नोंथां औ औ नोंसिनि जे ओनसोलाव आर ना नोंसिनि गामियाव ना आथिखाल आथिखालहाय ना हमनो थाखाय मा मा आगजुखौहाय बाहायो मा
आइजेंफोरखौहाय बाहायो नोंथाङा बुंनो हागोन?
बुंनो हागोन ना औ हागोन हागोन औ बिदिनो ओ गोदोनाथ ओ जेरै गोदोथ जेरै ओ सेनफोरजों हमोमोन खखाफोरजों हमोमोन नाथाय दा बे खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जाला ओ दा बांसिनानो ना ओ बोखांनो थाखाय ना हमनो थाखाय मानि जे जेखौ बाहायनाय जायो आरोखि बै गुलि गोनां जे जायखौ जों सारनाय जायो जे औ बेखौ बाहायो। ओमफ्राय फासि फासियाबो दानि जु जुगाव मानि बांसिनानो खम जालांबाय आरोखि नोंथां दा बांसिन बे जेयानोसै आरोखि औ लोगोसे बिनि अनगायैबो गोदो गोदायनि समाव मानि दस बोसोर सिगां मोनसे रोखोमै मोनसे आदब खायदाजों माने ना हमनायखौ जों नुनो मोनो बेनो जाहैबाय माने बाथा होनाय बाथा होनायखौ नोंथांङा मोनसे मिथिगौना औ औ औ औ बेफोरजों मानिे ना हमनायखौ माने नुनाय जायोमोन ना नाथाय दा बेफोरखौ मानि टटेलि जों मानिे नुनायानो जाला आरोखि नोंथां औ लोगोसे बेनोबोना लफायनाय जेरै दानि गथफ्रा लफायो खानस्रिजों माबानानै हालदा थुनानै बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां
औ बोर
दा नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंबावनो बोरसिजों हमनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ नुयो ना? औ नोंथां नोंथां औ नंगौ नंगौ नुयो ओ नुयो दाबो नुयो माने ना बामिफोर बोननाय नुयो आरोखि खिन्थु खायसे खायसे माने फुख्रिनि नाफोरखौ माने ओंखाम हायनानै बोरसियाव माने बेजोंनो मे बोखांनायबो नुयो आरोखि बांसिन माने जायगाफ्राव आरोखि फुख्रिनि नाखौ माने दैज्लां बोथोराव माने मासे मानै बाथोन जानोबा ओंख्रिजों ओंख्रि संनानै जानोबा माने बोरसिजों हायखां बोननायखौ नुनाय जायो आरोखि नोंथां
औ औ
औ औ
ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं ओ दायो बांसिनै मा मा नाखौ मोनो।
बांसिनै ओरैनो दैमा दैसा आव दैमा दैसा बेफ्राव मोननो थांङा ना फिथिख्रिखौनो जों बुंनांगोन नोंथां ना फिथिख्रि आरोखि बांसिनानो दा बेखौसो नुनो मोननाय जादों नाथाय मोनसे ओ नाथाय मोनसे नाखौ जों नुनायानो जाला बेनो जाहैबाय ना बेंसि जे बे नाखौ मानि दा माने गोमालांबायानो बुंजाहैबाय नोंथां मानि नुनायानो जाला औ आंथ बिराद गोबावसै नोंथां बे नाखौ नुहैयोआनो दा नोंथांमोननिजोंबो बे नाखौ मोन मोननाय जाबावयो नामा
जोंनि ओनसोलावहाय मोनो औ नोंथां एसेबाबो मोनो फिथिख्रि बेंसि बेजों ज लोगोसे थायो नालाय बिसोरो आरो मावा बिसोरखौ मोनो आरो
औ
उम
औ दा होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायना नोंथां औ औ औ औ दे होनबा गोजोननाय थाबाय। औ औ
दे गोजोन्थों होमब्ला